औ खोनादोंना नों
औ खोनादों दे
आं नोंथांजों जोंनि बर हारिनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैसो सावरायलायनो सानदोंमोन
अ सा-सावरायलायनो हागोन दे
ओ दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ जोङो ओ गासिबो मिथिखागौ नङा होनब्ला जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोङो ओ अनला मेवा दाउ सबाय साम नारजि अमा ना फाम बेफोरखौनो मिथिनाय जायो नङा होन ब्ला औ बे ओ बिफोरनि गेजेराव ओ अनला आरो दाउ बिनि सोमोन्दै बा बिखौ माबोरै संनाय जायो बिनि सो सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै खोन्थानो हा गोन नामा सुंदयैबाबो
अ हागोन दे ओ जोंहा मा होनो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा अनला दाउ बेबो मोनसे जोंहा मोनसे बरनि दोरोङारि ओंख्रि गिबियावनो जोंहा अनला दाउखौ जोङो माबोरै सङो बिनिखौ बुङोब्ला जोङो गिबियाव ओ माइरं जोङो बे माइरंखौ जोङो दसे सम दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ बिनि ओ उनावहाय जोङो जेब्ला जोंनि बे माइरङा रुइगोन अब्ला जोङो बेखौ दसे सम ओ माबा मोनसे मुवा एबा आइजेंफोराव दिखांनानै जोङो दैखौ सरग'ओ होनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला जोङो दैया गसर खाङो अब्ला जों बेखौ उवालाव जोङो बेखौ गाहेनजों देनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला अन अन गुन्दै जायो देनानै जेब्ला माइरङा अब्ला जोङो बेखौ मोनसे बासनाव खुरनानै लागोन बिनि उनावहाय जोङो ओ मा होनो बेनि उनावहाय जोङो दाउ होनदों दाउ जोङो गिबियाव नो जोङो ओंख्रियाव दाउ होगोन ना बे दाउखौ जोङो सिगाङाव जोङो दाउ बेदर खौ जोङो एवग्रोनानै लायो बेनि उनावहाय बेदराव होनाय जोङो गोबां हालदै संख्रि मस्ला बिदिनो बानलु बेफोरखौ जोङो होनानै जोङो दाउखौ जोङो गिबियावनो जोङो एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो
जेब्ला दाउआ एवनाया जायो अब्ला जोङो बेखौहाय खांनानै दोनथनाय जायो बेनि उनाव जोङो अ गिबियावनो आङो गोरोन्थि बुंफ्लांदों माने दाउखौ जोङो खांनानै दोना जोङो दाउ मोनोब्ला जोङो बेयाव दै होनानै लायो आरो दै होनानै लानानै उम खायसे खायसे जोङो अनला दाउखौ जोङो माजों जायो मेवाइजोंबो जायो। जुदि जोङो मेवाइजों जायोब्ला मेवाखौबो जोङो जेरै दाउ खौ एवदों बेबायदिनो जोङो खारै होनानै मेवाखौ एवना लानाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो
ओ दै होनानै जोङो दान्दिसे सम बेखौ गोदौ होनाय जायो। जेब्ला जोङो दैया गोदौगोन अब्ला जोङो। उम अनलाखौ उरनानै लानाय जायो आरो जोङो उरनानै लानाय होनोब्ला जोङो अनलाखौ जोङो ओ दैयाव जोङो उम होनानै लानायखौ होनो उरनानै लानाय। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ‌ बे मोनसे जोंनि ओ राव बिनिफ्राय जोङो अनलायाव नांगौ जानाय माखासे इदिनो खारि अनला ओंख्रि जायोब्लाथ' जोंहा खारिनि गोनांथि जायो नालाय। ओ जोंहा थ ओ खारै होनना बुङोब्ला जोंहा न'आवनो मोननाय माख खासे ओ सबाइ जिगाब बेनिफ्राय दिरुननानै लानाय खारै आरो जोंहा मा होनो थालिर थालिर आथियानिफ्रायबो जोंहा मोनो। खारै बेखौ जोङो ओ बिनि फ्राय जोङो खारैखौ मोननो हायो आरो बिनिफाय अ अनलाखौ उम उम दान्दिसे समाव जोङो नांगौबायायदि मोनजासे गोदौहोनानै बेबायदिनो जोङो संख्रि साखिनानै गोबां ओ गो माबायदि ओंख्रिनि थावनाय थाविखौ जोङो नायनानै जोङो बेबायदिनो अनला ओंख्रि बेखौ जोङो ओ संनो हायो आरो
नंगौ थारैनो ओ नोंथाङादि ओ जिबायदि अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय नोंगौ बियो ओ गोबांनियानो मिलियाबो जानो हागौ। थारैनो नोंथांजों मिलायदों। फ्रायानो ओ बियो जाहैब ओमफ्राइ दाब दाब जाय जायगा ओ बिनि गेजेराव औ होनब्लाबो जोंनि बर' ओ दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला दाउ बेखौ जोङो जेरैखि आदबजों सङाब्लानो ओ सङा मानो जोंहा गोथाव मोनखायो नङा ब्ला ओ बिनि गेजेरावनो जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो उम गोबां ओ सुबुंफ्राबो जायो जायो होननायखौनो जों जानो मोजां मोना होननायखौनो जों खोनाया। खोनाफेराखै नङा होनब्ला ओ बे अनला ओंख्रिखौ ओ आं एसे फोरमायलांसै ओ जोंथ नोंथाङा जेरै संनायनि सोमोन्दै फोरमायबाय औ बे अनला ओंख्रिखौ सिगांनि आरो दानि गेजेर दाव जों संनाय आदब खायदाखौ एसे ओ सोलायनायखौ एबा फारागथि नुनो मोनसै नङा होन ब्ला ओ सिब सिगांनि समाव जेरै जोङो ओ अनला एबा अन गुन्दैखौ ओ जोङो जेरैहाय बेखौ दैयाव सोमनान ओ बिखौ बोखांनानै माखासे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंहा जेरै ओ दङ जेरै न'खराव न'खर दङ दाबो ओ होनोमबाबो खम बिबाङाव बाहायसै ओ जाय बियो मा जोंनि उवाल गायहेन। ओ बै अन गुन्दैखौ जोङो सिगां समावहाय बांसिन ओ उवाल गाहेनाव संनाय सौनाय जायोमोन ना? ओ अनखौ जोङो बांसिन सिन उवाल गायहेनाव सौनानै लानाय जायोमोन नाथाय दा जोङो उम उवाल गायहेनाव गोबां खम बिबांनि सौनाय खौ ओ नुसै जोङो मा खालामो दा ओ जों ओ गोदानारि मुगाजों लोगोसे आरो गोदान गोदान गोनोखोआरि आगजु दिहुनन्नाय जेरै ग्रिन्डार मिक्सार बेबायदियाव जोङो अन गुन्दैखौ ओ उननानै लानायखौ नुसै नङा होनबा। बेबो मोनसे बे जोंनि सिगां आरो दानि संनायनि आदब खायनायनि मोनसे गोरलै राहा।
औ जोङो माने ओ मोनथि नानै मोनोदि जोङो अनला गुन्दैखौ ओ उवालाव देयोब्ला जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो थावसिन जायो होननानै मिनथियो। मानो होनोब्ला जोङहा ग्रेन्डाराव देनाय अनलाखौ जोङो जेसेबां माने ओ वा वालाव देनाय बायदिसिबां गोथावखौ जाया होननानै खोनानो मोन्दों बियो था ओ थारैनो सैथो नामा?
औ नंगौ थारैनो सैथो ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों नोंगौ ओ सिगां समावहाय अन गुन्दैखौ उहाल गायनायाव देनानै ओ जेरैबायदि ओ अगदाबाव अगदाबाव सङो अरजों सङोमोन बा ओ थौआव बा सारायाव जेरैबायदि सिगाङाव ओ दांनाय बिलिरनाय माने ओ अनला ओंख्रि सङोमोन आरो बे संनायखौ जोबोरैनो गोथाव मोनो मिलौवो बेफोरबायदि खोनायोमोन। आरो नोंबो आंबो संनानै निजेनो ओ मोनबाय प्रुफ मोनबाय ओ नोंमार्क ओ अराव संनाय अनला ओंख्रिया बा अनाव उवाल गायेनाव देनाय अनला ओं देनानै संनाय अनला ओंख्रिखौ ओ बांसिनै थावनायखौ नुनो मोनो। नो जों दा बांसिनानो जायखौ जोङो ओ जायखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो ओ मावनो हायो बेफोर खामानिखौ जोङो मावसै नङा होनब्ला?
औ दानि मानसिफ्राथ' जोंहा बांसिनानो अलसिया जालांबाय बिनिखायनो जोङो दा गोदानै ओंखारनाय आगजु बेफोरखौ बाहायसै आरो।
औ बाहायसै आरो बिनि अनगायैबो संनाय समाव जोङो जेरै गेसावसो सङो दा अरदाबाव बांसिन अरजों संनाय खौनो नुनो थांलिया नोङो होनबा बेफोरखौनो जोङो सिगांनि आरो दानि संनाय आदब खायदाखौ एसे बेलेक बेलेक नुनो मोनसै नङा होनबा
जेबो नुनो मोनो आरो
औ ओ बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मख'बावनो हायोदि जेरै जोंहा ओ साम' सबायाइ साम' सबायाबो मोनसे जोंनि बर' समाजनि दोरोङारि ओंख्रै बे दोरोङारि ओंख्रिखौ मा बोरै संनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन आङो जिखुनु आङो मिथियु बेखौ आङो एसे फोरमायनो हागोन ओ जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बेबो मोनसे साम' सबाय ओ गिबियावनो जोङो साम' होननानै साम'खौ जोङो ओ दंग' एबा दैमा बेफोरनिफ्राय जोङो खननानै लायग्रोनांगौ जायो। अ अ दंग' दैमानिफ्राय खंनानै लाबो खांनायनि उनाव जों ओ खायसेया बा जों हरसे सोमनानै दोनो‌ आरो खायसे या खननानै लाबोनाय लोगो लोगोबो जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो बांसिनानो खननानै लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ हरसेखौ सोमनानै दोनफैनाय दोनफैयो आरो मानो होनोबा जोंहा साम'आवदि गोबां ओ मैला बेफोर खौ जाहाथे साम'नि मैलाया ओंखारनानै खिगारनानै माने साफा जायो होननानै जोङो बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो अखानायैहाय साम'खौ सान्द्रि एबा सान्दांगायाव लखबनानै बिजि जों जोङो बिनि दाखोनखौ गिबियावनो जोङो सायनानै लाग्रोनाय जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो साम'नि ओ उननि बाहागो जायखौ जोङोनो खिथु ओ बेखौ बे साम'नि खिथुखौ जोङो सिखा एबा मा मा उ मा होनो बिदिखौ सिखा जों सिखाजोंनो दानगोन सिखाजोंनो दाननानै लानाय जायो। बिनि उनावहाय दानना लाखांनायनि उनावहाय जोंहा साम'खौ ओ साम'नि ओ माखासे सानि बाहागोखौ गोजों खालामनो थाखाय जों बेखौ मना एबा खादा बेफोराव जोङो फुनाय जायो जेब्ला जोङो फुनानै साम'नि सा बाहागोआ साफा ए बा गोजों जागोन अब्लासो जोङो बे साम'खौ ओंख्रिखौ संनो हायो आरो संनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ साम' ओंख्रिखौ जानाय जायो।
औ नोंथां हाजिरिबायायदि साम' ओंखाइनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बिदियैनो सं संनाय जायो आरो जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रि जेरै नारजि अमा ओ बिनि उनावहाय जोंङो नाफाम बिनि सोमोन्दै सावरायबावनांगौ गोबां खोथा दंमोन ओ बि बिदिब्ला औ दिनै बेयाव खिनियाव दोन।
औ दे दे जों उननि समाव सावरायनो हागोन।
औ।